हेलौ नों
औ खुलुमबाय नोंथां।
औ नोंथां खुलुमबाय ओ गोजोन मोना
औ नोजोर गोजोन मोनाबदि नोंथांनिसिमबो।
औ औ नोंथां औ।
अ औ नोंथाङा मानोबा कल खालामदोंमोन? आंखौहाय।
नोंथाङा जेरै एसे सावरायनो सानदोंमोन ओ बर' हारिनि जानाय लोंनायाथ' आरो गाननाय जोमनायनि सोमोन्दै एसे फोरमायलांनो हाग ना
औ हागोन नोंथां मानोहा जानो हागोन औ जेनेबा जोङो बर' हारिनि जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय होमबा आं खोन्थालांनो सानदों औ जोंनि बर' हारिफोरनि गेजेराव जानाय लोंनाय दोरोङारि ओंख्रि हिसाबै जोङोहाय गिबियावनो होनो हायो अनला ओंख्रि अनलाफोरखौहाय जोङो सिगाङाव ओम ना दाउजों संनो हायो मैगंफोरजों जेरै आलुजोंबो सङो आलु टमेट' ओमफाय बेनि अनगायैबो जोङो गोदोनियाव आबै आबौआ खोन्थायोमोन आरो अनलाफोरखौहाय जोङो अनला एंखुर बेखौहाय जोङो ओ एंखुरा एं-एंखुर माइरंजों ओमफफ्राय नारजि ओमफाय खारदै होनानै सङोमोन आरो ना थाव होआलासेनो बेनि अनगायैबो जोङो अनलाखौहाय से
औ नोंथां ।
थालिर फस्लाजोंबो जायोमोन होननानै गोदो हाय खोन्थायोमोन बे खोनथादों आरो आबै आबौमोनहा दानियावथ' अनलाजों थालिर फ स्लाजों जानायखौ नुनोनो थांलिया आरो खोनालाबो ।नंगौना नोंथां खोनादोंना?
औ खोनादों ।
बेनि अनगायैबो औ बेनि अनगायैबो जोङो अनलाखौहाय दाउजों जायो ओमफाय मेवाइजों जायो ओमफाय नाजोंबो जानो जायो । अ अनलानि अनगायैबो जोङो जेरै नारजि नारजिजों नारजिखौहाय जोङो ओ ना नाफामजोंबो जायो सोरबाबा सोरबाबा अमाजोंबो जायो । बेयो जाहैबाय जोंनि बर'नि दोरोङारि ओंख्रि बेबो मोनसे । बेनि अनगायैबो जोङो सबाय सबाय खारैखौबो जों जोङो जोंनि बर'नि दोरोङारिसो हो होनजायो बेखौबोहाय जोङो
जोङो जेन स-सबायजोंहाय साम'जों जायो दाउ जों जायो आरो सोरबा सोरबा अमाजोंबो जानाय जायोहाय बेखौहाय । ओमफाय बेनि अ- अनगायैबो जोंनियावहाय गोबां जेरै थाइगिर ना बेनि अनगायैबो जेरै जुग्लावरि उसुमै बिदि ज' हो बिदिनि ओ ना एबा दाउ होनानै बिदैै रोसिबो लोङो । ओमफाय बे बिदि जानाय लोंनायावहाय गोदोनि दिनावहाय ओ थावनि सोलायै खारदै खौ बाहायोमोन ओमफाय
जोंनि ओंख्रि ज जानायाहाय सिगां ओ जों माबायदि थाइसे संनानै जायो होनबा लाव लाव संनानै जायो एवफ्रामनानै जायो सिदोब सिदोब दै होनानै जों संनानै जायो । बेफोर जानायनि अनगायैबो जोंनि बर'फोराहाय ओ साम' साम' ओंख्रिखौ जायो साम' साम'खौहाय जोङो ए- एवफ्रामनानैबो जायो आरो सबायजोंबो जायो ।
औ नोंथां ।
बेनि साम' जानायनि अनगा यैबो जोङो जों बर'फोराहाय खांख्राय जायो ।बे खां खांख्रायखौहाय जोङो सोरबाबा बाथोन सिफ्लेनानै जायो सोरबाबा एवनानै जायो। सोरबाबा मैथाजों जायो आरो सोरबाबा खुमब्राजों बेखौ देग्लिनानै बिनि रोसिखौहाय सेबनानै खुमब्रा ओंख्रियाव होनानै जायो।
ओमफ्राय बेनि अनगायैबो जोङो खांख्राइ साम' जानायखौहायबो जोङो बर'फोराहाय एम्फौ जायो । एम्फौफोरखौहाय जोङो बर' आइजोफोरानो फिसिनानै मोनखायो। ओमफाय फिसानै मोननानै ओमफ्राय बेखौ जोङोहाय जानाया एवनानैबो जायो सोरबाबा मैथाजों जायो आरो सोरबाबा अनलाजोंबो जायो।
ओमफाय बेनि अनगायैबो जोङो नाफोर जायो नाफोरखौहाय जोङो एवनानैबो जायो बाथोन सिफ्लेनानै जायो आरो सोरबाबा देनानैबो जायो। जेरै ओंख्रियाव होनानै जेरै मैथाफोरजों सबायफोरजों नाफोराहाय जेनेबा जेखि मैगंजों होनानै जाया मानो जाजाजोबो। नोंगौना नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां।
बेनि अनगायैबो जोङो बेदरफोर जेरै बेदरावहाय दङ बे जोङो बर'फोराथ' बांसिनानो बिराद बेदर जानो मोजां मोनो बेनियाव जोङो अमा बेदरखौ होनो हायोना नोंथां। खोनादोंना। अमा बेदरनि अनगायैबो जेरै दाउ दाउ बयलार बायदिफोरखौहाय जोङो बर'फोराहाय जायोन।ा बेफोर दाउफोरखौबो जोङो एवनानैबो जायो संख जेनेबा मैगंफोरजों होनानैबो जायो। जेरै अनला दाउ बेखौहाय जों बर'फोराहाय बिराद जानो गोथाव मोनो। ओमफाय सबाइ दाउ खोनादोंना नों औ बेफोर जानाय लोंनायखौ अनगायैबो आङो बुंलांबावनो सानदों नोंथाङा होनदोंना बर'नि गाननाय जोमनायनि बागै। बर'नि गान्नाय जोमनाय होननानै बुङोब्ला जोङो गिबियाव नो बुंनो हायो जोङो बर' हावफोरनि लानानै। बर' हिनजावफोराहाय दख'ना गानो बे दख'नाखौहाय जोङो मोननै बाहागोआव रानदों मोनसेयानो जाहैबाय अग'-अग्रं दख'ना आरो मोनसेया जाहैबाय लांगा दख'ना। बेफोर मोननै बाहागोनि जों दख'ना खौ राननो हायो। बेनि अनगायैबो जोङो ब्लाउस गानो बेनिफ्राय जो मग्रा सादोर बेफोरखौ जोङो दख'नाफोरखौथ' जों गोबां आइजोआ गावनो दानानै गानखायो। बिनि अनगायैबो जोङो ओम बर' हौवाफोरहाय गामसा गानो। गामसा गस्ला आरो बिनिफ्राय गाननाय जोमनायनियाव थाङो आर'नाइ बे आर'नाइखौबो जों बर' हिनजावफोरानो दानानै गानो। गानो माने जोमो। बे आर'नाइनि गेजेरजोंनो जोङो जेरै गावनि बे हारिखौबो सिनायथि होयो बर' हारिनि आरो गेदेर सुबुंफोरखौ मान बावनायावबो थाखाय जोङो बे आ र'नाइखौ बाहायनाय जायो।
औ नोंथां औ नोंथां खोनादों।
बेबायदिनो बे गाननाय जोमनायखौ जों बर' आइजोफ्रा गावनो आखाइजोंबो दानानै लुनानै गानो। बेनि अनगायैबो गाननाय जोमनाय अनगायै जोङो माखासे बर' हिन्जावफ्रा गहेनाफोरबो गानो। बिनियाव जेरै ओ आसान गानो खोमायाव सना गानो आरो गोदोनायावहाय सन्द्रहार बायदि फोर गाननायखौ नुनो मोनो। आंनि बुंनांगौआ एसेनोसै दे नोंथाङा जोंनि बर' हारिनि आर'नाइनि बागै एसे खोन्थालांनो हा
औ हागोन नोंथां। बिदिब्ला आङो फोरमायलांनोसै नोंथां। ओ आर'नाइया जाबाय जोंनि बर' हारिनि मोनसे दोरोङारि अन्नायनि नेरसोन। ओ एबा ओ सासे सुबुंखौ मान होनो थाखाय जोङो आर'नाइखौ अन्थोब हिसाबै ओ होनाय जायो। ओबे आर'नाइया जोंनि बर' हारिनि मोनसे सिनायथि। अ बर' हारिनि बे आर'नाइया भारत सरखारनिफ्राय ओ नैरोजा नैजि ब्रै मायथाइयावहाय जि आइ टेक मोननो हादोंमोन। ओ आर'नाइखौ गोबां खामानियाव बायनो हायो जोङो बे जोंनि ओ आरन'नाइखौ हा बर' हारिनि सिनायथि आर'नाइखौ जोङो गोबां खामानियाव बाहाय नायनो हायो। जेरै हाय जोङो ओ गेदेर सुबुंफोरखौ मान बावनायाव मुंख्लं सुबुंफोरखौ मुंख्लं सुबुंफोरनि ओ मुसुखाफोराव जोङो माब्लाबा समाव मान बावनांगौ जायोब्ला आ ओ बेयावहायबो होनाय जायो जोङो मा माबा मोनसे हाबाफारि लायोबा मेल मिथिं लायोबा जों बे मेल मिथिंफोरावबो ओ बाहायनाय जायो । जोङो बेबायदिनो ओ जोंनि बे बर' हारिनि आर'ननाइखौ गोबां रोखोमै ओ बाहायनो हायो ओ बर'नि बे दोरोङारि । आर'ननाइया माबोरै सोरजि जानाय होनना बुङोब्ला ओ गोदो गोदायनि आ आबै आबौमोननिफ्राय जोङो खोनानो मोनबोदों एबा मिथिनो हाबोदों ओ जे आर'नाइखौ दानायनि गाहाय थांखियानो जाबाय गोदो गोदायनि जोंनि बर' जोहोलावफोरनि थाखाय दानाय जायोमोन ओ गोदो गोदायहाय जोंनि ओ बर' जोहोलावफोरा ओ स्टुरफोरजों दावहा नांनो थाखाय थांनांगौ जायोमोन एबा दावहा नांहैनांगौ जायोमोन । बिसोरना बिसोरनि थाख खायनो ओ जोंनि बे बर' आइजोफोराहाय ओ जोंनि बे आर'नाइखौ दानानै बिसोरनो गान हरनाय जायोमोन मान बावनाय हिसाबै जाहाथे बिसोरो ओ दावहायावहाय दावहाथिलियावहाय मोजाङै मोजां देरहासार जाग जानानै फैयो एबा सुथुरफोरखौ फेजेननानै फैनो हायो। ओ बर' आइजोफोरा बे आर'ननाइखौहाय । हरनि समावनो दानानै बिसोरखौ गान हरनाय जायोमोन हर गेजेरावनो बिसोरो आर'ननाइखौ दानाय जायोमोन सोरांनाय समाव बिसोरो दानाय जायामोन । बेनि उनाव जोङो बुंनो हायो बर' जोहोलावफोरा जेब्ला दाहा थाङो बे दाहायाव जाहाथे बर' जोहोलावफोरा देरहासारनो हायो । एबा सोरगा फेजेननो हायो बिनि थाखायनो अन्नायनि नेरसोन महरै जोंनि बर' आइजोफोरा बे आर'ननाइखौ ओ बर' जोहोलावफोरनो दावहायाव थांनायनि सिगां गानो हरनाय होन गानो हरो होननानै ओ फोथायनाय जायो ओ बे बाथ्राया । ओ जोङो बे बाथ्राखौ जोङो गोदो गोदायनि जोंनि आबौ आबौमोननिफ्रायनो ओ खु खुगा खुगा ओ मिथिबोनाय एबा खोनाबोनाय एबा बिथांमोनानो जोंनो फोरमायबोनाय जायनि थाखायनो ओ जोङो दासिमबो ओ बेखौहाय बेबायदि होननानै फोथायो । ओ जोंनि बे आर'ननायावहाय गोबां ओ रोखोमनि आगर थायो बेनिनो ओ हाजो आगराहाय गाहाय आरो । ना नोंथां ओ बे हाजो हाथों आगरानो गाहाय । जिं जिङाव जोंनि बे ओ बर' हारिनि । ओ आर'ननायावहाय जिं जिङावहाय हाजो आगरजों बुंफबनाय थायो ओ ज जोंनि बे ओ आरन'नाइनि गेजेरावहाय । ओ बेयावबो जोंहा ओ गोबां आगर नुनो मोनो एबा दानि जुगावथ' गोबां आलादा आलादा महर होयो आ आथिखालनि ओ जोंनि बर' आइजोफोराहाय ओ एबा जोंनि बर' सिख्लाफोरा
जों बे आर'नाइया बर' हारिनि थाखाय जोबोद गोनांथार आर'नाइया जाबाय आर'नाया जाबाय मोनसे हारिनि हारिखौ सिनायथि बेनो जाबाय जोंनि बर' हारि ओ ओ बे आर'नाया गोबां गाबनिबो थायो जेरैहाय गोज आ गोमो गोथां जायहा जेखौ जायहा जे गाबखौ मोजां मोनो बे गाबखौनो बिसोरो ओ बायनानै लायो एबा दानानै लानाय जायो। आर'नाइखौ जों आर'नाइया जोंनि न'खर बर' समाजनि न'खर न'खर बयनियावबो दङ। ओ मानोना जोंनि बे मोनसे हारिनि हारिमुनि सिनायथि। बेखौ जोङो गोबां खामानियाव बाहायो जेरै मोसानायावबो बाहायनाय जायो मोसानाय ओ दामनाय देनाय आगजुफोरावबो जोङो बिसोरखौ मालाबा ओ खानानै होनाय जायो जाहाथे जोंनि बे हारिनि सिनायथिखौहाय ओ होनाय जायो आ आरोना बेनि उनाव जोङो बुंनो हायो। बे जोंनि बर' हारिनि ओ
औ
बर' हारिनि आर'नाइनि लावथाया ओ सेजौ बाजिनिफ्राय सेजौ दाइनजिबा सेन्टिमिटारसो गोलाव जागोन आरो ना नों थां जोंनि बे आर'नाइ खौ दानायाबो जोंहा मोनसे जखा थायो सिमना थायो। बारा गोलाव लाला लिला ओ दायोबा बे जोंनि हारिनि सिनायथि नङा बेयो जोंनि सि ओ हारिनि आर'नाइ नङा ओ बेहा ओ गुवारबो थायो जेरैहाय बिनि गुवाराहाय ओ नैजिमानिफ्राय थामजि सेन्टिमिटारसो जायो आरो। बि ओ बिनि गुवार जाबाथाय जोङो ओ बेखौ आर'नाइ होना गुबुन हारिनि ओ जोमग्रा एबा फास्राजो होननानै बुंनाय जागोन आरो। बेबायदिनो गुबुन गुबुन जि जोमफोरखौ दानायाव जेरैहाय ओ जखा थायो बेबायदिनो जोंनि बे बर' हारिनि हारिमुनि ओ आर'नाइ याबो जखा थायो आरो ना नो
औ औ
ओमफाय जोङो बुंनो हायो आर'नाइखौ जोङो ओ गोदो गोदायनिफ्रायनो आरो दासिमबो। बाहायबोगासिनो दङ आरो जोङो बाहायलांबाय थागोन ओ जोंनि बे